हेलौ
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि ना
औ फ्रि
अ नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों सुंद'यै सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां
औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहायनाय
औ औ
औ बेनि सायाव एसे सावरायनि नोंथांजों नोंथाङा मिथिगौना जेनेबा जोंनि बर' समाजाव बिदिनो मा मा खामानियावहाय औवाखौ बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै
औ जोङो औवानि बाहायनाय होनबाथ' जोबोद दङ गोबां दङ औवानि औवा नङाब्ला खावसे खामानियानो जाया होननाय बायदि आरो ना औ जो ओ औवाखौ जोंनो नांगौ होनब्ला मा मायाव नांगौ होनब्ला जोंनो ओ गिबियावनो जोङो न'खौ होनग्रोनांगोन न' बानायनायाव जोंहा गो बां नांगौ जायो गोदोनि समावथ' आरो बेबायदि सिमेन्ट अन्थाइ बालाजों न' लुनाय नङामोन नालाय जोंना दोरोङारि न'बो दंलायलायो बेबायदिनो औवा लुनाय थुरि फोरजों लुनाय
औ
बेफोरबायदिनो न' लुनायाव बाहायनाय जायो ओ ओमफ्राय बेबायदिनो औवाखौ मोनसे गोनांथार खामानियाव बाहायबावनाय जायो जिथुनाखि जोंनि दोरोङारि धोरोम धोरोमनि बे बाथौ दुमनायावबो नांगौ जायो
औ
औ बे बाथौ बाथौ दुमनायावहाय थसे हौवाजोंनो जोङो बेखौ दुमनाय जायो बेयावबो जोंनाव नांगौ जायो ओमफ्राय बर'नि आरो मोनसेबाव गोनांथार बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंना सोलिबोनाय बे मोनसे खामानियावबो नांगौ जायो आरो ना ओ बे खामानियानो जाबाय जेनेबा गोथै बानगारनाय गोथै बानगारनायावबो जोङो गोबां ओ अन दंफांखौ माबा औवाखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो औवानि बाहायनाय होनबाथ' जोंना गोदो समावहाय जेखाइ खबाइ सान्द्रि दाला बेफोरो बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय नुदों आरो जेनेबा गोबां गोबां समावहाय ओ गोदोनि समावहाय जोङो ना गुरनाय जायोमोन नङा होमा सेन सायोमोन ख'खा सायोमोन बेफोरखौ जोङो ना हमनानै ना ना हमनानै जानो थाखाय जोङो औवानिफ्राय जोङो बायदिसिना बेफोरबायदि ओ सेनफोरखौ जोङो बानायनाय नुयोमोन आरो ओ गोदोनि गोदोनि समावहाय बेबायदिनो आरो ओ जोङो नाफाम हासुंबो बानायनाय जायोमोन आरोना बेबायदिनो जों गोबां गोबां खामानि बाहायनाय जायो बेफोरनि गेजेरावहाय नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ नों औ नोंथां जेनेबा औवाखौ जोंनो जोनोमनिफ्राय थैजासिमाव नांगौ खौनो बुंजायो नङा होनब्ला जिहेथु जोंना जोनोमावहाय गोदोथ' जेनेबा बिदिनो ग थ' जोनोम जायोब्ला ओ बिदिनो ना नारि गथ'नि जि नारि बेखौ हानो थाखाय जोंनाव गोदो माने जोङो मेडिकेल बिदि हस्पितालफोराव ला थांनायानो जायामोन नङा होमबा न'खरावनो बिदिनो गथ' जोनोम होनायखौ नुनो मोनोमोन। बेफोरावहाय गथ'नि नारि हानायावबो जोङो औवानि बै थेवोल बेजोंनो हानायखौ खौनो मोनोमोन।
औ औ
आरो गथ'वा एसे जेनेबा जोनोमनि उनाव गथ'खौ फुथुनो थाखाय जोङो संग्राय जिथु जोङो दाला होननानै बुङनाय नङा होमबा बे दालायावबो सुना द बेखौ नुनो मोनोमोन आरो। बिदिनो बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनि बर'नि जिथु दामजु नङा होनोमबा सिफुं
औ औ
बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जों
औ
ओ थांना थानायावहाय जोङो गोबां औवानि मुवा बेसादफोर माने मिथिं सििंगिायावनो मोननाय जिथु औवा बेखौनो बेनिफ्रायनो जोङो गावनि गोनां जानायाव गोबां मुवा बेसाद बानायना लानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोङो ओंखाम संग्रायावनो गोबां रोखोमनिमोन औवानि मुवा बा बानायना दोननाय खौ नुनो मोनो जेरै सागं नङा होमबा सागं आरो ओंखाम एरखनो एरखावनो थाखाय खादौ बिदिनो गोबां रोखोमनि औवानि बायदि मुवा बेसाद बानायना दोननायखौ नुनो मोनो आरो।
औ
उम आरो जोङो बैसागु रंजानायफोरावबो जेनेबा औवानि बानायनाय जिहेतु थरखा
औ औ
बेफोरखौ नुनो मोनो आरो संग्राय सान्द्रि बेफोरथ' थाबाय आरो जोंनि न'खराव जिहेथु बेरा बेखौबो गोदोथ' उवाल बिदि स्मेट अन्थाइ इथाफोरनि उवाल होनाय नुवामोन। न'खरनियाव बेरा होनो थाखाय जोङो औवाखौनो बांसिन बाहायनानै बेरा दुमनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। आरो जोंनि आबाद मावनायावबो जिहेथु मोसौखौ मोसौजोंनो हालेवोमोन नङा होमबा जों गोदो बेयावबो मोसौनिखौ होनो थाखाय लावथि बानायनाय बे औवाजोंनो होनजायो आरो आरो मैफोराबो औवाजोंनो बेफोर आरो औवानि बाहायथिया आ न फोराबो जोंना गोदो औवानिनो जोबोमोन नङा होनोमबा औवाजोंनो बानायनाय बिाव न' बानायनायाव फ्राय औवाखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन थेवलनिफ्राय लानानै लानानै गामिनिफ्राय लानानै औवानि खुन्थि खुदिया बेफोर गासैबो बिथिङावनो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो। दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि थैनाय थैनायावबो जोङो गोथैखौ बानगारलांनो थाखाय बा गोथैखौ सावनाय एबा फबनाय जायगासिम लांनो थाखायबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो बे औ जोङो जेनेबा औवानि बाथि बानायनानै बेयावनो गोथैखौ बान खांनानै लांनानै गारहैनाय जायो आरो ना
औ औ
बिदिनो जानायनि बेलायावबो जेनेबा औवा जोङो बर'नि दोरोङारि जानाय हिसाबै मेवाइ नङा होमबा
औ औ औ
औ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन माबाफोर
औवानि बाहायनाय होनबाथ' आरोबाव जोंना बिदिनो जुमाय बै जौजि जोङो सङोना बे बेयावहाय बाहायो मोनसे जेरै बे मा होनोमोनलाय बिदि गलनो मोनसे हेबो आरो ना
ओं जानथा होननानैबो
औ औ औ जानथा बेयावबो बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो ओमफ्राय आरो गोदोथ' दंखल गैयामोन नङा होमबा जोंना बे दै खर जिथुनाखि दैखर हाख'रफोर बेबायदि जावोमोन नालाय बेफोरखौ जोङो सोरगिदिं जेनेबा रावबो जाहाथे बेयाव गाब्र'हैयाथों बिदि साननानै जेनेबा जोङो बेखौ दुमनानै दोनोमोन आरो सोरगिदिंनो औ बे बेयाव मोनसे बाहायनाय ओमफ्रायथ' आरो नोंथाङाबो बुंजोबखाबाय आरो जोंना मोनसे माबायावबो बाहायो न'आवहाय जोंनाथ' दाथ' आरो सिलिं बायदिसिना बायदिसिना ओंखारबाय नङा होमबा रेडिमेड जोंना ओंखारबाय दायो सिगां समावहाय न'नि सायावबो जेनेबा गरमखौ एसे होबथानो थाखाय सिलिंबो बाहायनाय जायोमोन आरो सिलिं हिसाबैबो बेखौ सायावहाय होनायखौबो जों नुनो मोनोमोन आरो
औ औ आरो बुंनो थाङोब्ला गोदो जेनेबा बाख्रि बा दुलि दुलि होननाय मोनसे दङमोन ना जोंनिया औ बे दुलियाव जेनेबा माइ दोननो थाखायबो जोङो बेखौनो औवाखौनो बाहायनाय नुनो मोनो मोन आरो आरोथ' गोबां नङा होमबा जों बुंनानै फोजोबनो हाया औवानि बाहायनायखौ
औ औ बेबायदिनो जोङो खादाफोरबो बा हेबनाय नुनो मोनो खादा ओमफ्राय बेबायदिनो दाउ गन्द्रा दाउ गग्रा इफोरबायदि ओमफ्राय बोरमा दोनग्रा न' इफोरबायदि खौबो जोङो औवाजोंनो बानायजोबनाय जायो आरो ना ओमफाय आरो गोदोनि समावथ' आरो जोंना फालेंखौ बायनानै जोंना बायनो थाखाय जोंना रांफोरनि गोनांथि एसे जायोमोन नालाय थ' बेबायदिनो रांखावरि गैयिनि थाखाय बेबायदिनो फालें जेनेबा बिसिना उन्दुग्रा बिसनाफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायोमोन आरो ना औवानि बानायनायखौ जों नुयोमोन आरो सिगां समावहाय बेफोरबादि थ' नोंथाङा नोंथांनि नोजोराव एसे माबाफोर दंबावो नामा बे औवानि सायाव बुंबावनो
औवानि बाहायनायाव जि जोंनि बर'नि मोन बे दोरोङारि दामजु दंबावो नङा होमबा ओ गंगोना।
औ औ औ गंगोना।
बेखौबो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो गोदो दाथ' जोंनि बर'फोरा बांद्राय बाहायनायखौनो नुनो मोनला नङा होमबा नाथाय जोङो दा जि आइटेकबो मोननो हालायबाय नङा होमबा बे
औ औ गोदोनि समाव बाहायदोंमोन होननानै खोनायो। ओमफ्राय गेजेर ससेयाव जोङो बाहायनायखौ नुवामोन आरो औ दा बेबायदिनो दासो जोङो गंगोनाखौ जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोङो मिथियोमोन आरो जोंनिमोन। जोंहाबो दङमोन गंगोना होनलायनाय आरो ओमफ्राय बारा गोबाव जाया नालाय ओमफ्राय जि आइ टेग मोनलायनाय जाबायना ओमफ्राय दाथ' जोङो रोङानो होनजायो नै ओ गंगोना दामनो रोङानो होनजायो। थ' बेबायदिनो। औवानि औवानिनो बाहायोना नोंथां बेखौ
औवानिनो औ औवानिनो बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जानानै फैबाय। दोनथ'लायनोसै ना औ दे।